औ नोंथां उम मोजाङै दंना खबरफोरा मोजां ना
मोजाङानो नोंहालाय बहानि
मोजां
उम
ओमफ्राय उम ओरैजाय सोनाबथिंजाय ओमफ्राय बो मानि सायाव सावरायनो नोंथां
औ माने दानि
जाफुबाय थानाय जाबाय उम
मा ओंख्रिलै
ओंख्रिया दाथ' नोङो थो दैज्लां बोथोर नालाय नायानो ना मोन्दों दुब्लि बारियावहाय उम
खोथिया गायबाय होनबा नोंथां?
खोथिया गायगासिनो। दायो खासियासो गायदों आरोखि।
ए जोंनाबो फोना दोनदों दां दायो।
उम खोथियाथ' फोखांजोबबाय फोनाया एसे जौहांबायबो।
उम।
खासिया गायगासिनो।
अखायानो एसे खम
हो।
अखायानो खमथार हानाया।
उम खम मानि जोंनिथिं नै। साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिराद हागासि
ए।
उम नै दा। दासो दासो हागानानै एसे। सान्दुं नुजाहांदों।
सान्दुं गैया।
हो हो सानदुं दुंहांबाय नै जोंनिजों।
उम।
ओरैनो नोंसिनिजों खा खासियाफोर गाया नामा?
जोंथिं खासिया गायोलै सोरबा सोरबा। जोंहा गाया।
उम उम ओरैनो खासियाखौथ' माबायावसो गायखायो जेनेबा दै दै एसे दैब'। बेफोरावसो गायनाय जाखायो नालाय।
बे बांगालफ्रासो बांसिन गायो बिदि।
जोंनि जों गायोमोन खासियाखौहाय बिराद गायोमोन बयबो गायोमोन। ओमफ्राय नै दा। एसे आलदा आलदा टाइप जाबाय माइआबो गोदान गोदान फैबायना।
उम।
गोदान गोदान जोलै मोनबाय बाजारावहाय दा बेखौनो गायो बांसिन।
उम।
डायरेक्ट रेवसिया गायनाय जायो जोंनिथिंहाय। ओरैनो दुब्लि उम दुब्लिबारिफ्राथ' दैनि अभाब गैखायाना नोंसिनिजों?
जोंथिंजाय सुइस गेट दंलै ओरै मोननै सुइस गेट दङ' दै थांग्राया मोननै।
जाम्फैनि दैजों गायो होमबा।
औ बेजोंनो सोरबा सोरबा होथे फैलाबाय थायो हराव फैनानै।
उम।
दावराव जाबावोसो सम मोनसे।
ए जोंनिजों जाम्फै गैयालै ओरै। हाग्रानिफ्राय फैयो दै बे फैबा एसे सुबिदा जायो आरोखि। हाजोथ' नङा एसे हाग्रा दं आरोखि ओमफ्राय गोजौ हाया एसे गोजौ दं बेनिफ्राय दै बोहैबोयो। ओमफ्रायथ' नों बांसिनानो अखानि दैजोंनो गायनांगौ जायो।
उम नों खोलाहानिबा अबे साइडनिब्रा बाया
साइडनिथ' नों बुंनो मोना ना रायज्लायनायाव
अ बिदि बुंनो मोना ना?
ओहो ओहो जिखुनु ओ सोनाबारि ओरै एसे सोनाबारि साइदजोंहाय
उम उम थिगानो
दै जोंनिफ्राय हाग्रानिफ्राय फैबासो दुब्लियाव एसे दैया सिदोमा थाबाय थायो जोंनियावहाय होमबा एसे अखा हाबानो आरो आराम माने बांद्राय रानला आरोखि बेबायदि उम ओरैनो नाफोर मोनोना नोंसिनाव दुब्लि बारिफ्राव
अ जोंथिजों मोनोथ'ना बे जाम्फै दङ ना
उम उम
न'आव सेरजों थांनो जामफै
बे जाय जाम्फैजोंनो फैयो नाया?
औ दैज्लां बोथोराव दा अखा हाबा देरोना बेवहाय नों लाब जे होयोबा ना मावा फिथिग्रि बेफोरबायदि मोनबाय
उम
ओमफ्राय गोजां बोथोर बे दै राननाय टाइमाव बे लाङिफोर साया लाङि साबा मोनो
उम थिगानो दं जोंनिजों जोंनिजों जाय लाब जेखौहाय बांद्राय सानाय नुवालै
लाङि लाङिखौसो सायो लाब जेखौथ' बे होयोसो दै
औ औ दै देरबा ओरैनो गाहायावहाय दैयावहाय फुथुनानै दोनबाय ओमफ्राय बोखोबायना उम बिदिखौहाय बिदिखौहाय जोंनि जों सानायखौनो नुवा आरोखि सानायानो जाखाया बांद्राय
उम थि माबा जों देराखोमा बारा
दैया देरो देरनायालाय ओरै जैमा होननाय दंना मोनसे बोहैबोग्रा उम बे बेनिफ्रायनो नाया दावखोयो जोंनिया दुब्लिबारियाव
उम थिगानो मोजां होनबा
ना सानोथ' जोंनियावहाय दावखोजेननाय समावहाय ओरैनो सेन सेन सायो ओमफ्राय
अ सेेनाना जोंथिंबो सायो सानोलाय
उम उम बिराद मोजां नाङो जों बेजोंनो दावखोजेननाय समावहाय
उम जोंथिंबो खांख्राय दाथ' र' दैज्लाव बिराद अखा हाबा बे जाम्फैया देरबाथाय खांख्राइ मोनसिगोनलाय खांख्राइ
ए
नागिरो जोंबो खांख्राइ मोनसिगोनलाय होन्दों
ए खांख्राइ मोनसोगारो माबायाव दुब्लियाव
एसे मा नंङा बे जाम्फैयाव माने जाम्फैया दै देरोब्ला
उम उम जोंनिजों गांजेमासो मोनोलाय
गांजेमाखौ बिथिंजाय बारा मोनबांङालै जोंनिथिं नागिरो दै देरला बायबा दुब्लियाव
बे दुब्लि बारियावनो जोंनिया जैमानिफ्राय बिरबोजोबो बिरबोनानै बिदै दैयोना बिदै दैफैयो दुब्लि बारियावहाय
उम उम
बे दुब्लियावदि गांसो बायदि मोनसे मा होनो रन्दै होनो जोंनियावहाय बेखौहाय बे गांसोखौहाय बे रन्दै बिफायावहाय बिदै दैजोबो जोंनियावहाय ओमफ्राय
आंथ दासिमबो गांजेमा नागिरफेरबाय होमबाबो मासो मोनफेरासैलै
ए जोंनिया बे बिदै खौ बिदैखौ नुबाथाय गांजेमाया नों गुदियाव थाबाय आरोखि
आंबो बिदैखौ नुयो होनबाबो गांजेमा बे माबाखौ नुवा बिमाखौ नुवालाय आरो औ नागिरो जोङो
बिमाया बे गुदियावनो बासथाबनानै थायोब्रा
उम
ओम होमबाथाय आराम बोदलानानै हमदो ओरै बिम बिमा खौबो मोनबाय बिदैखौबो मोनबाय
बेनोथन दा
ओरैन थ बिदैआबोथ बिराद गोथाव जानो एम्बुखौहाय जोंनिजोंहाय इसेबां बुथारा बुथारनायालाय
बुथारा ना बुथारो
उम उम दङ दस्रा दस्रा ओरै जायगानिफ्राय बुथारफैयो ओमफ्राय जोंनियावहाय माने माना होलायो सोरबा सोरबा थारनो नाङा आरिया होननानै ओं ओंखाय बांद्राय बु थारहोनाया ओमफ्राय बुथारग्राफ्रा माने माना खालामो नालाय एसे उसुबि दा मोनो आरोखि बुथारनो
अ
ओम ओमफाय बांद्राय बुथारलाबाया मिक्स माने मिक्सानो होनजाबाय जोंनि खाथिजोंहाय गुबुन हारिफोरबो दङ
औ जोंनिथिंबो दङ जोंनि खाथियावबो बाङालिफोर दं बरसो रायलायो बाङालिफ्राबो दाना
ए थिगानो दङ मिलायनानै थानांगौ ना बयबो
औ बिसोर जोंनि गामियावनो माने मिस्ट्रि दखान बिदि दंलाजोबो ना
ए दखानफोर
ओन नफ्राव माने खामानि मावनोबा लिंहरबानो फैब्रबबो आरो
उम ओम दखानारि होफैजोबो ना नोंसोर लागोयावनो होमबालाय ए
टाउनाव दखान हैयो आरो
ए टाउनाआ ओरैनो मासि गोजान जायो नोंसिनालाय
टाउना बिनिफ्राय एक किल मिटार जागोन
ए होमबालाय टाउन खाथिबावसो नोंसिना
उम
जोंना टाउना ओरैनो एसे फिसा फिसौ टाउन टाउनखौनो होनजाबाय आरोखि पन्द्र' किल'मिटार गोजानावसो दङ उम ओरैनो हो? हेल'। खोनादोंना? हेल'। हेल'। खोनादोंना?